अ बायना नोंथां अ अ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां
ओ आङो नोंथांजों दान्दिसे सम जों जानायनि बागै ओ सावरायनो हागोन ना?
औ जां हागोन।
औ अब्ला बिदिब्ला जोङो सावरायदिनिसै ओ सबाइ सबाइ जों साम'नि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनोसै औ औ नोंथाङा ओ सबाइ सबाइ ओंख्रिखो ओ जाफेरबाय दा न'?
अ जाफेरबाय नोंथां।
ओ ओ सबाइ सबाइखो जोङो सबाइ ओंख्रि सं बुङोब्ला गिबियैहाय जोङो मा मा बाय दि ओ माबाजों संनानै संनाय जायो एसे फोरमायनानो होनो हागोन नामा?
सबाइखौ जों जानो ब्ला जोङो सबाइखौ बायदि रोखोमै जानो हायो। जेरै दाउ बेदरजों जायोनो हायो ना गोरानजों जानो हायो आरो सबाइजो ओ साम'जों जानो हायो ओ आरो सबाइ गोजायैबो जानायनो हा जानो हायो ओ बायदि रोखोमै संनानै जानो हायो। ओ साम'जों सबाइजों होन जो संनानै बेखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों।
औ दे फोरमायदो एदसे।
जों सा साम'खौ ओ दैमा दैसा बिलोनिफ्राय लाबोनानै ओ गि बियावनो जों साब' साम'खौथ' सानसेयाव जाजाया नालाय। ओ बेखौ साननै सो सोमनानै दोननाय जायो
ओ दोननाय जायो सोमनानै बिनि मैलाया खारनाय बायदि आरो न'
औ मैलाया खारनाय बायदि औ
औ औ औ
आरो बेयाव बिनाद साम'ना दाखोन थायो नालाय बे खो जों ओ जि खिजाया खासि एबा फिन
औ बेफोरजों बेनि माबखो एरखनाय गारबाय आरो ना मैलाफोर
औ दाखो दाखोनखौ एरख'नानै औ बेखौ आरो दानस'नानै सिखाजों दानस'
अ बिनि अ जि खिथौ ना? बे खिथुखौ दानस'नानै गारनाय जा जायो आरो न
औ गारनाय जायो गारनायनि उनाव जोङो बेखौ गोखै जिखि जाया गोखै ओ जेरै खारजि औ खारजि
खारजि औ औ
सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जों बोखारनानै जे ओ बै साम'आव मैला थायो नालाय जों मैलाखौ संख्रि होनानै हुख'नो हायो
अ संख्रि होनानै बोखयो ओ सा फा जायो आरोना मैलाया?
औ मैलाया साफा जायो साफा जानायनि उनाव जों बेखौ आरामनो दैजों सु बाय सुनानै जोङो बेखौ सारायाव होनानै अर लागायनानै जों थावजों एवफ्रानग्रोना लाबाय
ओ एवफ्रामगोरना लाबाय
सबायखौ सोमनानै दोनो ए से दैयाव जिहेथु सबाइया गुरै जानायनि।
गुरै जायो अ एसे रुइनाय बायदि।
औ गुरै जानायनि औ आरो सब ओ साम'खो एवफ्रांखांनानै जों दोनग्रा आइजेङाव एर खांग्रोनानै लानाय जायो। एरखांनायनि उनाव जों सबायाइखौ एवफ्रांग्रोनानै एसे एवफ्रान नांगौ जायो सबायखौ संनायाव बे सोरबा सोरबाया थाव होआ लाबानो एरफ्रानो जानो हागो गौ ओ दायो जोंनाव ओ आं नुनो मोन्दों जे आं संफेरना मोन्नाय ओ थाव होनानै स संनाय मोन्दों आरोना।
औ नंगौ औ औ औ नंगौ। बेनिफ्राय
जायखिजाया मस्ला
औ बेनिफ्राय? हेलौ साव-सावनखौ एसे लासै खोनादों नोंथांनिखौ।
आरो साम'खौ होनाय जायो बेफोर मस्लाखौ होनायनि उनाव साम'खौ होजायो। होनायनि उनाव जों दैखौ होनो हायो।
बेनिफ्राय होनानै आरामसे ओंख्रि खालामबाय औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों दे बुंलाय। बे-बेनि उनाव जों मा खालामो बेनिफ्राय?
नांगौ बिबांनि संख्रै होनानै साखिनो हायो सं
औ औ।
औ खारैया नांदोंना नाङा अब्ला थारियानो नाङा एबा एसे होबाव जायो।
उम औ औ सा
बिदिनो साखिनानै होजायो सं देफबो
औ औ ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ माबाखौ साम'जों सबाय ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो आरो न
औ
औ औ मोजां जोबोद मोजां बेनिफ्राय नोंथाङा ओ साम'जों ओ मा होनो साम'जों सबायखौ जानानै माबायदि मोनो?
साम'जों सबायजों
औ जानानै माबायदि मोनो? ओ नोंथांनि रायज्लायनायखौ आङो एसे लासै लासै खोनाबाय थादों। मबाइलखो खाथियाव लाब्लानो जाबाय। औ खोनाबाय दे।
औ साम'खौ साम' ओंख्रिखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो गोजोन मोनो औ साम'खौ जों मेगननि पावारनि थाखायबो मोजां होननानै मोनथिनो मोनो।
मिथियो आरो अ औ मोजां मोजां औ मिथिगौ एसे मिथिगौ आंबो बेनि थाखायनो आंनि बादिब्ला सामखौबो जानांगौ आरो न'। हम औ बेनिफ्राय बेै साम' नोंसोरनि गामि बा ओनसोलाव बै सामुखौ बे बे साम'खौ मोननाय जायोना?
औ जोंनाव मोनसे बोहैलांनाय दैसा दं। बेयाव जोङो साम'खौ जे-जेखायजों अन एबा सान्द्रिफोरजों गुरनानै लाबोनाय जायो।
लाबोनाय जायो अ आतसा। थिगानो दङ बेनिफ्राय मा होनो बै सबायाइजों बे सबाइ रायजलायबाय दङ दा ओ सबाया सबाइनि बिफांखौ नोंथाङाथ' नुफेरबाय दा?
औ नंगौ
अ बे सबाय बिफांखौ जोङो मा माबायदिहाय खालामनाय जायो माबायदिहाय ओ सबाइ आबादखौ मावनाय जायो?
औ सबाइ आबादखौ सबाइ आबादखौ जों ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय नुनो मोनो।
औ औ औ नंगौ औ मावो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव मावनानै जोङो मेसें बोथोराव बेखौ ओ थिखांहैयो
औ नंगौ
औ
ओ सबाइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो सबाइनि बेगर नांगौ जायो बे
अ जोलै जोलै नांगौ औ नंगौ।
बो होननो हागोन नामा?
औ माइलि औ होनजागोन औ बेनिफ्राय
जायो नालाय
औ बेगर दोननाय जायो।
ओ जों हालेवगोरनानै एबा मोसौजों हालेवगोरनानै हाखौ लागोरनांगौ जा
ओ हाखौ लागोरनांगौ। औ नंगौ
आबादखौ मावनो थाखाय सबायनि आबादखौ मावनो थाखाय आरो गिबि
गोबां हाग्रा नु नुनो मोनो।
औ औ आं एसे एसे लासै खोनादों बुंफिनलाय मा होनदोंमोन?
टेक्टरजों गिबि खेब नङाब्ला मोसौजों नङा हालेवनानै खेबसे हालेवब्ला होनदां।
औ औ औ औ औ हालेवग्रोनानै लाबाय खनसे ओं ओं बेनिफ्राय औ नंगौ। बेनिफ्राय
बिनि उनाव सेकेन्ड केब नैथि खेब हालेवनाय जायो। नैथि खेब हालेवनायाव जोङो हाखौ दोखो दोखो नुनाय जायो जेरै मोनग्लिनाय होननानै बुङो ना।
औ नंगौ ओं
औ बिदिनो मोनखांनायनि उनाव जोङो हा खौ बिथा खालामनाय जायो
औ बिथा खालामो अ अ औ
लाय जाहाथे अखा हायो अब्लाथाय ओ सबाय बिफाङाव लोमा आरोना
औ लोमा औ नंगौ बेफोरबायदिनो सबाइ आबाद औ औ बेफोरबायदिनो सबाइ आबादखौ मावनाय जायो आरो न' औ बेनि सबाय जि ओ फिथाइ बे सबाय फिथाइनि बेगरा ओरैनो मा माबायदि जायो नोंथाङा मिथिगौ ना
औ ओ जेब्ला गोरलै समाव सबाइ बेगरा गोथां जायो आरो रानोब्लाथाय गोसोम जायो होननानै मिथिबायबा नुदों
औ नुदों औ थिगानो दङ मोजां बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सोंथि ओ दङ नामा दङबा नोंथाङा ओ
नोंथाङा अनला खारै ओंख्रि मोनजाफेरबाय नामा?
औ मोनजाबाय मोनजाबाय आं
औ नोंथाङा बे ओंख्रिनि सायाव एसे बुंफोरना होनो हागोन ना
औ हागोन मा हाया जानो जोङो अनला अनलाखौ जोङो गिबियाव माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो माइरं माइरंखौ जोङो जायखिजाया माइरं लानानै अन अन अन गुन्दै खालामनाय जायो माइरंखौ एसे दैयाव सोमबाय सोमनानै बेखौ एसे एसे गुरै खालामबाय माइरं रुइहोनानै जोङो दिंखिफोराव सोवो दिंखि बा उलार बेयाव सौनानै लाबाय ओमफ्राय गुन्दै खालामबायस एसे मिहि खालामनानै ओमफ्राय बेखौ जोङो लाबाय गुन्दै खालामनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव ला नानै जों बेखौ बरियासै ओ जोङो ओंख्रि संनाय जायो आरो ओ मा होनो फार्स्टाव जोङो ओ एसे थाव थावजों जोङो पियास बानलुफोरखौ एसे एवग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय लानानै मा नो ओ दै जोङो फुदुंबाय फुदुंनानै ओमफाय अन गुन्दैखौ ओ दै एसे एसे मिक्स खालामनानै। लास्टाव जोङो दै गोदौब्लाथाय ओ बेखौ होनाय जायो आरो अन गुन्दैखौ होबाय होनानै ओ ओमफ्राय गोदौनाय सम समाव बे जोङो खारै एसे होना होबाय। बै खारै होनाय लोगो लोगोनो बे ओंख्रिनि महर मोनबाय आरो बेफोर बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो ओ नोंथांनि बादिब्ला बेफोरबायदि नङा होमबा? औ औ औ। बेनिफ्राय ओइ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौथ' जाफेरबाय जानो हागौ न'?
औ जा फेरबाय जा ओ जोबोर मोजां अनला ओं ओंख ओंख्रि जानानै जोबोर मोजां मोनो नोंथाङा बुंनायाव जोबोर गोथाव बायदिनो मोनखादों।
औ औ औ गोथाव बिराद गोथाव आंबो मोजां नाङो अनला
औ बेखौ बायदि रोखोमैबो संनो हायो जेरै दाउ बेदरजों संनो हायो औवा मेवाइजों संनो हायो अमा बेदरजों बिदिनो बायदियै संनो हायो नोंथां जोंना समाज जानानै फैबाय नोंथाङा खौ दानजायो नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय।
गोलायनो मोननानै गोजोन्थों।